थाङा खोनादोंंना?
खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांमोननि सिगायाव दैज्लां आरो मा आबाद मावनाय जायो?
ओ जोंनि जायगा एबा ओनसोलफोराव ओ दैज्लाङावथ' ओ ओरैनो माइ आबादखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो ओ माइ आबाद गायनायनि अनगायैबो खायसे मैगं थाइगंखौ गायनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरनि गेजेरा ओ भिन्दि लेसरा बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि आबाद गायनायखौ नु नुनो मोनो।
अ अ
माइ आबाद माइ आबाद गाया आथिखालाव ओ बे आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोङो आगोलाव ओ एबा गोदो गोदाय जोङो मोसौजों हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मोस सौजों हालेवनायखौ जोङो इसेखौ खमायबाय आरो माने आथिखालनि सुबुंफोरा मा खालामो ओ मोसौजों हालेवनो नागारै ओ ओ बेफोरबायदिजों हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनो।
अ अ अ।
आरो बेफोर आबादखौ आबाद खालामनो थाखाय जोङो मा खालामो गिबियावनो माइदलि माइदलिनिफ्राय मा खालामनाय जायो खोथिया फोनाय जायो आरो बे खोथियाखौ फोखांनायनि फोनानै ओ नैजिबा आरो थामजि साननि गेजेराव मा खालामो ओ फोखांनायनि उनाव नैजिबा आरो थामजि साननि फोनायनि उनाव फुनानै बेखौ मा खालामनाय जायो माइ ओ माइ गायनाय जायो ओ । आथिखालाव ओ जोंनि ओनसोलफोराव माइखौ गायनाय नुयो होनना बुङोब्ला ओ आइजोफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो । खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
अ।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
खोनादों नोंथां?
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथांनि नोंथां नोंथांमोननि ओसोलाव माबायदि आबाद मावनाय जायो? नोंथां
अ अ अ। जेनेबा दैज्लां आरो मेसें मोननैबो बोथोरावनो आबादखौ मावनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
अ दै -दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' दैज्लां बोथोरनि आबाद माइ आबाद ओ दा आबादनि उनाव आरोबाव दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव ओ बानलुखौबो गायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो आरोबाव बानलुनि अनगायै केेसा